औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर'फोरनि एबा जों सानफ्रोमबो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां होनो हाग
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव मा मा जायो एबा मा मा ओंख्रि संनानै जाना जायो
औ नोंथां जों सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा जायो होनोब्लाथ जेरै जोंनि गुबैयैनो जोंनि आदार एबा जों गुबैयैनो आबाद माव मोननाय जा जोंनि आदार गुबै आदार होनब्लाथ' जोंनिया ओंखाम नङा होमबा। नोंथां बरनिफोरा जेरै बे गुबुन हारि एबा गुबुन हादोरफोराव जेरै रुटि बा एबा बिदि बेफोरखौ जाना थायो नाथाय जोंनिया बर'नि होनोब्ला ओंखामानो गुबैसिन। आदार नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो। बे आदार हिसाबै एबा जों जानाय। जानाय ओंखामजों जाफानो थाखाय ओंख्रि एबा भाजा नांगौ नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनो मोनसे ओंख्रै नांगौ ओंख्रै। बे ओंखामद जाबा। थानो थाखाय ओंखै बुङोब्ला जोंनो जेरै दालि थायो थिक बे। बेबायदिनो जोङो मबब्लाब। अनलाजों दाउ जायो, सबाइजों साम' जायो, जेरै नारजिजों अमा जायो बेनि उनाव। जोङो जा लकेल अर्गनिक मोननाय जेरै लेस्रा। लेस्रा। आबाद मावनानै जानो हायो आरो जेरै फाथो, लाइ-लाफा बेखौ लकेल हा। हासारफोरजों जायो बानायनानोय एबा जों फोनानोय। हायो आरो बेनि उनाव जिंखा दा दैज्लां बोथोर। नालाय जिंखा, थायसुम बेफोरखौ अरगानिक लकेल हासार हासारजोंनो बनायनानै। जों फोनानै जानो हायो एबा। बा आबाद मावनानै जानो हाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोराव जोङो। मैथाजों मैथाजों नाबो ओंख्रि जानो हायो आरो जेरै। बुंनो थांब्ला जिंखा जोंनाबो जानो हायो। जेरै आरो दा दैज्लां बोथोराव औवा मैवा मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेदिनो अनलाजों औवा मेवाइ एबा उम। जेरै औवा अनला मेवा दाउ बेबायदि जानो हायो आरो जेरै दा दैज्लां बोथोर थास' बिथ्रि। मोनो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ नोंथां। हेल नोंथां।
औे।
औ।
औ खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां। हेल' नौंथां। हेलौ खोनादों ना नोंथाङा। हेल' नोंथां।
आ माम।
हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना नोंथां।
हेल'।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा मा मा ओंख्रिनि सायाव एसे बुंलांदोंमोन।
हेल' नोंथा।
अ खो--।
हेल' नोंथां।
हेल'।
हेल' औ नोंथां।
खोनादों ना।
हेल' नोंथां औ खोनाबाय नोंथां। हेल'।
खोनादों।
औ औ हेलौ
खोनायाखै नोंथां। हेलौ